हेलौ। खोनादों औ। नोंथां ओ मा खबर नोंथां? औ ओमफ्राय दायो जोङो बर'नि गुबै ओंख्रिफोर जोंखौ जे जायखौ जों बर'फोरा बांसिन जायो बा जाबोदों। जानानै मोजां मोनो बेनि बागै एसे सावरायनोसै।
औ बर'नि माने ओंख्रि होनबाथाय अनला ओंख्रिया फेमास आं मिथिनाय बायदिबा। नङाबा
नंगौ नंगौ।
अनला ओंख्रिया माने बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन एबा मिथिनाय ओंख्रि आं खोनानाय बायदिबा।
उम।
अनला माने साम' सबाय बहुद रोखोमनि दङ आरो औ गोबां दङ औ‌।
बानाय जायो आरो संजायो‌। जेरै अनला होनोबा जोङो औ औवा मेवाइजों
अ दा दैज्लां बोथोरावथ' औवा मेवाइ ओंखारनायनि सम। नङा होमबा अनला ओंख्रिजो अनला ओंख्रिजो संनाय जायो आरो बां
औ ओमफ्राय जोङो बै बासि बासिखा बिबार जोंबो जों अनलाखौ अनला ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो।
औ।
ओम ओमफ्राय आरो जोङो अनला अनला होनोब्ला जोङो गुबैयै माने जेबो मा होनदो देहानि जेबो नस्थ नस्थ' खालामै मोनसे ओंख्रि आरो। एकदम अर्गेनिक।
औ जेबो माबा गैयि। नङा होमबा जेबो मुलि हासार गैयि। मोनसे ओंख्रि आरो औ देहाखौ जेबो नस्थ' खालामै ओंख्रि मोनसे इयो।
औ बिनि उनाव जोंहा आरो बिथिं ओ गयै बिदिनो सबाय दाउ सबाय साम'। साम' बेफोरो गुबैयै जाहैबाय जोंनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा। उम सबाय सबाय ओंख्रिखौथ' जोङो ओ जेनबा नोंथाङा सबाय ओंख्रि संनायखौ एसे बुंनानै होदो बुंफ्रुनानै।
सबाय ओंख्रि होनबाथा थाय थ' सबाइखौ बांसिनानो साम'दो संनाय जायो। जोङो सबाइखो जेनेबा रुग्रोनानै खारै होनानै रुग्रोनानै ओमफ्राय साम'खौ एवस्रोमनानै ओंख्रिखो सबाइखो होनाय जायो आरो साम' एवनानै साम' एवनायाव जोङो जि सबाइ रुनाय जायो खारैदो रुनाय जायो बेखौ लखबना होनाय जायो आरो ओमफ्राय साम'आव होना होननानै माने मोजां गोदौ होनांगो। होनबा माने मोजां कथ जायो आरो आं रोंनाय बायदिबा माने बहुद बहुद ओ गावबा गावनि माबा थायो संनायाबो नङा होमबा।
नंगौ।
संनायाबो बहुद रोखनि बानायनाय जायो आरो गाव गाबा गाव। नि औ। सबाय होनबाथाय दाउ बेदर जेरै दाउ बेदरजोंबो संनाय जायो बांसिनानो आलासिफोर फैयोबा बर'नि माब्लाबा। यथाय सबाइखौ बाहायनाय जायो आरो दाउ बेदरफोरजों।
औ। बिनि उनाव जोङो आरो ओरैजाय औवा मेवाखौ जोङो आलदायै गाव गोजाबो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो जेरै दा दैज्लां बोथोराव जोङो जा औवानि बांसिनै जोंनि ओनसोलाव ओ बुरखा औवानिफ्राय बुरखा औवानि मेवाइखौ जों जानायखौ नुनो मोनो।
औ औवाइथ अनलाजों- जोंबो संनाय जायो थेवब्लाबो दा दैज्लां बोथोर नालाय ओमफ्राय दुब्लियाव लांनाय जायो आरो माजों होनबाथाय भाहाजा मोनसे संनानै हेफाजाबाव जेरै मथरफोर थादेरो मटर आलु सवाबिन। बि बियाव माने हो होदेरनानै मोनसे लाब्रा संनाय जायो ओमफ्राय दुब्लियाव लांनाय जायो। जायो आरो दुब्लियाव माइ गायनायफोरनो हैनाय जायो जे जयै जेला लांनानै। माने मोनसे माइ गायनायनि नि इ मोनसे भा आरो नङा होमबा औवा मेवाइ सोयि से माबायाव मथरफोराव लाय नानै संना संनानै जानायखौ नुनो मोनो। या
उम नंगौ बे औवा मेवाइखौ आरो ओ जोंनिथिं ओरै ओरैबो जायो जोङो बै सजना सजना बिलाइजों औवा मेवाइखौबो ओरैनो जानाय नुनो मोनो माने जोबोद गोथाव जायो आरो बेजों जाबाबो
औ औ।
लोगोसे आरो औवा मेवाइखौ ओ मोखो गोखै खालामनानैबो दोननो हायो थिनानै ओ बानायनानै जोङो थिनानै दोननो हायो औ गोबाव सम गोबाव सम जानो थाखाय।
बिदि दोननाया जेरै आसार खामनानै दोनो ओमफाय इखौ एवनानै जाबावो एवनानै जालाबो गोथो गोथाव मोनो आरोना आं। ओंखाम गुदोजों गुदुंजों औ
एवनानै जाजायो ओमफ्राय लोगोसे आरो अमा बेदरफोरजों जोङो एवनानै जायोब्ला जोबोद मोजां गोथाव जायो। उम ओमफाय ना-नाफोरजोंबो जोङो ओ जाजायो रुनानै।
औ
खौ रुनायाव जोङो बेखौ औवा मेवाखौ गारसननानै होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो।
औ आं मोनजाफाराखै हले नोंथाङा होनदोबा जाना नायनांगोन नङा होमबा औ।
ओ जानानै नाय जेबो थाव होनाङा उम दायरेक ओ माबाखौ नाखौ रुदो ओमफ्राय नङाबा माबाखौ औवा मेवाइखौ रुग्रोदो बेनि उनाव नाखौ होफादो।
औ थाव होलायनाङा आरो ना रुनानै
ओमफ्राय बै साम साम सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंखौ होबानो जाबाय। नङाबा इसे नाया एसे से बोरैबा मोनामनो नागिरो नालाय
औ औ मोजां मोदोमबाय आरो।
जुदि दं ओ थायो ब्ला बै गंगार दुन्दियाखौ होदो
औ गंगार ओ ओमबाना मोदोमसै आरो ना
औ औ नोंगौ।
आरो बर'नि ओंख्रि होनबाथायथ खांख्राइफोरखौबो दाबायदियाव दैज्लां बोथोराव बांसिनानो हालेवनायाव खोसिया मोननाय जायो आरो खोनादोना?
औ खुसिया होनदोंना नोंथांआ
खुसिया होनदो आङो माने दाबायदियाव माने हालेवबा बांसिनानो जायगा लाना जायगा ओंखारो आरो ना हालेवनायाव नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
औ खुसियाखौबो जों बर'नि मोनसे ओंख्रै होननानै मोनथिना मोनो।
उम नोंगौ औ नोंसोर ओ बे खुसियाखौ माजों माजों जायो बांसिन नोंसोरनि
जों खुसिया खुसियखोथ आं जानाय माने बहुद मानसिया बहुद रखोमनि संना जायो आं बांसिनानो आलुजो संनानै जानो मोनदो। अ खोनादो ना औ आं होनदो माने बहुद मानसिया बहुद रखोमनि संनानै जायो आं बांसिनानो आलुदो संनानै जादो आरोना
औ नोंगौ
थाङा दा मा मा मिथियो जेनेबा खुसियादो संनाय ओंख्रिया
आं खुसियादो संनाय ओंख्रिखौ माने ओ होनोब्ला जोङो
अ सरि आरो मोनसे दोङो खिपिबेन खिफिबेनदों मिथियो ना
खामानि ओ माने औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना नार्स नोरसिं बिलाइजों संनानै जायोब्ला इसे मुलिनिबो खामानि होयो होननानै बुङो आरो मानसि ओ ओमफ्राय लोगोसे आरो जोङो बै खिफि बेन्दों बेजोंबो जोङो
औ बेखो बांसिनानो मुलि होन होननानै मिथिनाय जायो आरो खिफि बेन्दोंजों संनाया औ
औ लोगोसे आरो जोङो बेखौ खु खुसियाखौ जोङो मैथाफोरजोंबो संनानै जाजायो
औ संनाय जायो औ औ
बेबायदिनो जायो आरो जो ओ आंनि मिथिनायाव
औ
उम
ओेरै सामफोरखोबो ओ खाला दालिदो संजायो सबायदोंबो संजायो
औ नंगौ सामआ आरो बिद ओ उम बुंलाय नोंथां
ओ औ ओमफ्राय खांख्राइ होनबाथाय मैथाजों बांसिनानो माबा जायो फेमास जायो।
नंगौ थाव हो
खांख्रायखौ मिथियो ना औ औ। मैथाजों बांसिनानो गोथाव जायो आरो बर' फ्रा बांसिन जानायखौ नुनो मोन नो
नंगौ मैथाथिम जोबोद गोथाव जायो। औ ओमफ्राय आ-आथिखालाव बेफोरखौ एसे मोननोबो थांलिया
औ मोननोबो थांलिया औ जायगा लाना जा जायगा मोनो थेवबो आथिखालाव बारा इदिनो नुनो मोनला आरो
औ बिलोफोरबो गैला नालाय दैसाफोरबो गैला। औ फार्स्टथिं आरो जों आबाद मावनायाव दैज्लां बोथोराव जों गोबां बायदिसिना ओ मुलिफोर जाय एम्फौ बुथारनायनि थाखाय जोङो आबादाव एम्फौ बुथारनो थाखाय मुलिफोर बाहायनाय जायो। बैफोर ओ बाहायनायनि थाखायनो बेफोर ओ ना बा खांख्राइ बायदिसिना हौवाफोरा माने खमायलांनो हमदोंसै आरो।
औ इफोरबो जोंनि मान सिनि थाखायनो जादो नङा होमबा।
औ
औ इसोरनि औ जेरै जोङो इसोरनि थाखाय जायगा दोननो रोंला। जेरै माइ गायनाय सु जायो इसोरनि जायगायाव बिलो बिलोफोरखौ माबानाय जादों आरो मानसिफोरानो
आरो ओ सिगांनि समाव जोङो बै हाखर हालाफोरखौ जों सारामोन गिदिर गिदिर एसे फोरखौ जों सारनो हायामोन। बेयावनो बैयाव जमा जाना थानानै ओमफ्राय जेब्ला दै देरनानै दैज्लां जायो अब्लानिया जोङो बिनिफ्राय जों गो मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बायदिसिना ओ दाजेम बाहायनानै बा मेचन दै सारग्रा मेसिन बाहायनानै ओ बिलोफोरखौबो सारनायखौ
औ सार-सारनानै ना हमनाय नुनो मोनो आरो न औ।
औ बेफोरनि जाहोनावनो बै गोरलै गोरलै गोरलाम ओम हमनायजों माने जोब। बांनो हमदोंसै।
औ औ। हेलौ।
औ खोनादों औ खोनादों खोनादों उम। बेबायदिनो आरो ओ जोंनि। बेनिफ्राय आरो नोंसोरनि नोंसोरनियाव आरो माबाफोर बेबायदि ओंख्रि सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि ओ औवा मेवाइनि अनगायै आरो नोंथाङा मिथिगौ नामा माबाफोर। गुबैयै माने जों जानाय।
बर'नि ओंख्रि होनबाथाय आरो मा दोंबावो होनबाथाय बर'नि ओंख्रि माने अमाया अह मा होनो एम्फौ लाथाखो खोनादोना। एम्फौ लाथा फेमास बड'नि। अह एम्फौ लाथा मोनसे। माने बर'नि बांसिनानो फेमास होनजायो आरो। माने जों बर' फोरनिल नङा दा माने बहुत मानसियानो बहुत जातिनि मानसियानो। बेखो जानाय जादो आरो दामि। थिनाय जादों बुहुत जायगायाव नुनो मोनो ओ फ्राय एवनायखो जेरै दायो माने मबाइलफोराव नुनो मोनो।
औ
दाउ।
दे होमबा नोंथां ओ दोनथनोसै नामा?
दे।
दे औ।